औ ना
खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला दायो नोंथां ओ जोङो ओरैनो मानि सायाव सावरायब्ला मोजां जागोन होननानै नोंथाङा सानो
बर'नि बर'नि जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै दसे राय्लायजागोन नामा
औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला नोंथाङानो बुंग्रोदो
औ ओरैनो बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां बर'फोरनि दोरोङारि जाग्राथ' गोबां दोङो नङा हब्ला जेरै ओ जोङो ओ सबाय हारै होननानै बुङो जायखौ सबायजों साम' जायो नङा होमबा जों बेनि अनगायैबो जों अनला जायो नि अनगायैबो जों मैथाजों जायो बेबादिनो जों जों बायदिसिना ओंख्रि जायो आरो ओ जेरै ओ जोङो अनला ओंख्रिखौथ' गोबां रोखोमै जानो हायो नङा होनब्ला बायदिसिना बिलाइफोरजों जानो हायो जेरै जों मुला बिलाइ लाइ बिलाइ बेनि अनगा गायैबो जोङो बे औवा मेवाय आरो बेनि अनगायैबोथ' ओ जोङो बे थालिर फस्लानि अनला ओंख्रिबो जायो बे अनलाया अनलाजों आरो दाउ होनबा थ' बर' सुबुंफोरखौ बुंनोनो नांला नङा होनब्ला
नंगौ नंगौ
औ ओ नोंथाङा बे अनला ओंख्रिखौ बा अनलाजों ओ दाउ बोर दाउखौ बोरैहाय संनाय जायो नोंथाङा मिथियो नामा
औ आं एसे नोंथांनो आं एसे खोन्थानो आङो जोंनि आइ आफा आरो आबै आबौमोननिफ्राय जोङो सोलोंनाय बायदिब्ला बा मोनथिनाय बायदिब्ला जोङो अनला ओंख्रिखौ सिगाङाव जोङो माइरंखौ माइरंखौ जोङो दैयाव सोमनानै लाग्रोननाय जायो बेनि उनाव माय माइरंखौ जोङो जेब्ला माइरंआ रुयो बिनि उनावहाय जों माइरंखौ गुन्दै खालामनानै लानाय जायो जोङो गोदोनि गोदोनि बायदिब्ला जोङो गोदोहाय बांसिनै जोङो उवाल होननानै बुङो उवालाव जोङो सौनानै लायो बा दानि जुगाव जोङो बांसिनै ग्राइडार दानि गोदान आदबजों जों ग्राइडाराव जोङो ओ माइरंखौ जोङो गुन्दै खालामनानै लानाय जायो बिनि उनावहाय जोङो दैखौ गुदुं खालामो दैखौ गुदुं खालामनानै दैया दैया जेब्ला गुदुं जायो अब्ला जोङो बेवहाय दै गुदुङाव जोङो माइरं माइरं गुन्दैखौ जोङो होनाय जायो बेनि उनावहाय लासै लासै जोङो बेदरखौ जोङो एवनानै बेनि उनावहाय दाउजों जुदि जायोबा दाउ बेदरखौ एवनानै जोङो होसननाय जायो बिनि उनाव बिनि सिगां जों खारै होनाय जायो खारै होनानै जोङो बेबायदिनो अनलाखौ ओ बानायनाय जायो होननानै आं मिथियो आरो जोंनि आइ आफा जोङो बिमा आइ आइ बा आबै आबौ संनायफोरखौ जोङो नुबोबाय थादों
औ
नोंथांमोननिथिं अनलाखौ अनला खारैखौ माबायदि संनाय जायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना
औ नोंथां अनला ओंख्रि संनायनि आदबथ एखेयानो होननानै बुंजायो न जोंनि ओनसोलनि थिं जोनाय जों आरो जोंनियावबो बेबादिनो जेब्ला थाइगिरजों अनला ओंख्रि दङ अब्लानिया बे थाइगिर जा फिथाइ बेनि जि मोनसे प्लास्टिक बादि महर दङ ना बे प्लास्टिक सिख' ख गार नानै लायो आरो मोजाङै बेनि उनाव बेखौ फिसा फिसा हानानै लायो फिसा फिसा हानानै मोज जाङैनो दैजों सुस्रानानै लायो बिनि उनाव बिखौ जिहेतु अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो अन गुन्दै नांगो बेनि थाखाय अन गुन्दैखौ सिगाङावनो दैयाव सोमनानै दोनो आरो एसे बा एक घन्टा बा दुइ घन्टासो बेबायदि सोमनानै दोनो बे बिनि उनाव सोमना दोननानै बेखौ ओ मोजां दैजों सुस्राफिननानै आरोबाव बेखौ एसे सान्दुङाव फोराननानै दोनो आरो बिनि उनाव एसे फोराननानै बिनि उनाव बे थबसि बायदियाव देयो आरो थबसियाव देनानै ओ बे खौ मोजाङै गुन्दै खालामनानै लायो बिनि उनाव बे जिहेथु बे थाइगिर फिथाइजों अनला ओंख्रि संगोन बेवहाय थ ना होयो होब्ला आरो बांसिनै गोथाव जायो बेनि थाखायनो नाखौ मोजाङैनो एवफ्रामग्रोनानै लायो आरो बेनि उनाव बे एवफ्रामनायावनो खायसेया बे सामब्राम गुफुरखौबो होयो आरो आरो खायसेया बे नगा दुन्दिया दङ ना गोलाव गोलाव जायखौ इंलिस जाव लं करियानदार बुङो औ बेखौबो होयो बेनि उनाव बे अनला ओंख्रियाव जेब्ला अनला ओंख्रिखौ संगोन बेवहाय दैखौ मोजाङैनो सारायाव गुदुं खालामनानै लायो आरो बेनि उनाव साराइखौ साराया जेब्ला दैया दुंगोन अब्लानिया बे अनला जि अन गुन्दै बेखौ एसे ओ फिदिं माबानानै होयो आरो गलायनानै जेनेबा बेनि उनाव औ मोजाङै गलायनानै बिनि उनाव बे जि ना दङमोन जि ओ थाइगिर फिथाइ दङमोन एवफ्रामना लानाय बेखौबो होफायो आरो होफानानै बे माने सिगाङावनो बे खारदैखौ होग्रोयो बेनि उनावसो बे नाफोरखौ आरो थाइगिरखौ होयो आरो एवफ्रामनानै लानायखौ बेनि उनाव संख्रि होयो होनानै बेबादिनो उनावहाय संनानै जायो आरो जोंनिथिं
अ ओरैनो नोंथांनिथिं अनलाखौ मा मा टाइमावहाय बांसिनै जानाय जायो
नोंथां जोंनिथिथ बेबादि जानायनि टाइम गैया खायसेया फुङावबो जायो सानजौफुआवबो जायो बा हरावबो जायो आरो नोंथांमोननियावलाय
जों मिथिं ओरैनो अनलाखौ जोङो सानावहाय बांसिनै जानाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि आबै आबौ बुंनाय बायदिब्ला मोनायाव अनला ओंख्रि जायोब्ला माने उदैखौ बुनाय मोनो होननानै बुंसोलायो ओंखायनो जोंनि ओनसोलावहाय माने जोंनि ओनसोलावहाय अनलाखौ सानाव बांसिन जायो आरो गाहायै जोङो मानसि थैनायनि उनावहाय मानसि थिनायाव जेरेखम जों स्राद्ध होननानै बुंनाय जायो। बे सादु जोङो अनलाजों था फस्ला बेखौ जोङो बाहाय फैथारनांगौ जायो आरो हाबानि समावहाय जेरै जोङो हाथासुनि हाथासुनि हाबा होननानै जोङो बुंनाय जायो। बे हाथासुनि हाबायाव अनला ओंख्रि गैयाब्ला हाबा जाया होननानै अनला ओंख्रि थानाय फस्ला अनला दाउ बेफोर गैयाब्ला हाबाया जाया होननानै जोङो आबै आबौ बा आइ आफानिफ्राय जोङो मिथिबोदों आरो अनलाखौ बेवहाय नांथारगौ होननानै ओ बर'फोरनि जेनाखि हाथासुनि हाबा एबा आरो मानसि थैनायनि उनावहाय जेरेखम जों स्रादद होननानै खुंनाय जायो बे सानदुआव थालिर खरसाजों अनला बेखौ नांथारगौ बे नङाब्ला स्रादद'आ जाया बा हाथासुनि ओंखाम खुरनाय हाबाया जाया होननानै जोङो आबै आबौमोननिफ्राय मिथिबोयो आरो ओ बेबायदिनो नोंथां जोंनिथिं
ओ नोंथां जोंनियावबो आरो बेबादिनो सारादु समाव बेबादि अनला ओंख्रि होनाय जाया बांसिनानो दालिखौनो होनाय जायो आरो नाथाय जोंनियावबो बे अनला ओंख्रिखौ जेब्ला जोंनियाव हाथासुनि जायो अब्ला बेवहाय हिनजाव गोदानखौ आरो जि खालि माने हाथासुनि जायो बे खालि ओ हिनजाव गोदाना संनो संनायाव बेसेबां आखा फाखा बेखौ आनजाब नायनो थाखाय ओ बे हिन्जाव गोदानखौ अनला ओंख्रि संहोनाय जायो आरो ओ बेनि अनगायैबो नोंथाङा जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ जेब्ला ओंखाम गोरलै जानाय जायोना जायखौ नवान होननानै बुङो। बे समावबो जोंनियाव बाहायनाय जायो आरो अनला ओंख्रिखौनो बांसिनै बाहायो बेवहाय जेब्ला ओंखाम गोरलै जानाय जायो। बेनि अनगायैबो नोंथां आं मोनसे मानसिफोरनि खुगा खुगा बुंनाय खोनायो नाथाय आं फिननायखौ मिथिया नोंथांनाव अब्लाबो सोंनोसै जानांगौ नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ
औ देलाय सोंलाय
अनला ओंख्रियाव हालदै बाहायनो मोन मोना होननानै मानसिफोरा बुङो नाथाय मानो बाहायनो मोना बेखौ आं मिथिया आरो नोंथाङा मिथियो नामा?
बेखौ आङो एथ'बां मिथिया खिन्थु अनला ओंख्रियाव हालदै बाहायनि बाहायैनि गाहाय ओ गुदि माबाखौ आङो ओरैबायदि मिनथियो जे अनलायाव ओरैनोबाबो जोङो खाालारनि थाखायसो जोङो हालदैखौ बाहायखायो। जेरावबो ओंख्रियाव कालारनि थाखायसो जोङो हानदैखौ बाहायो होननानै मिथियो। थिग बेबायदिनो अनला ओंख्रियाव जेब्ला जों खारै होयो खारै होनाय लोगो लोगोनो अनलानि ओंख्रिनि खाालारा गोजा जाबोखायो बा कालारनि गोनांथि गैयै जायो। बिनि थाखायनो आङो अनला ओंख्रियाव खाालार जानाय खारै होनानै खाालार जाखानायनि थाखायनो माने हालदैखौ बाहाया बाहायनाय जाया होननानै आङो माने मिथियो बा आंनि आइडिया बायदि आं बेखौ बुंनो सानो आरो नोंथांनि बायदिब्ला मा
ओ नोंथां आंबो बेखौनो मिथियो माने आंबो जानांगौ बेबादिनो कालार जानायखायनो माने हालदैखौ बाहाया जानो हागौ आरो आंनि थाखायबो बेखौनो होननानै सानो ओ बेनि अन
नोंथांनिथिं औ देलाय दे बुंदो
ओ बेनि अनगायैबोथ' नोंथां जोंहा बर'फोरनिया मोनसे जाग्रा दङ नङा होमबा दोरोङारि जाग्रा ओ ओंख्रि ओंख्रि जेरै मैथाजों ना होननानै बुङो बे मै थाजों नाखौ नों थाङा मोनजाफेरबाय नामा
औ मोनजाबाय ओरैनो जोंनि ओनसोलावहाय मैथाखौ ओरैनो खांख्राइजों जानाय जायो बिनिफ्राय ना फिसा ना फिसा फिसा जों जानाय जायो जायखौ जों ना मावा होननानै मिथियो बा जोङो नाथुर नाथुर फिसा जायखौ जोङो जोंनि ओनसोलावहाय ना थुर जुनायबो होननानै बुङो बेजों जोङो बां सिनै मैथाखौ जों गोथाव मोनो आरो आलासिफोर फैयोबा जोङो मैथाजों नाजों मैथाजों नाजों होयोब्ला आलासिफोरा गोजोनो बा मोजां गोसोखौ मोजां मोनो होननानैबो जोंनि ओनसोलाव फोथायनाय दङ बेनि थाखायनो जेब्ला मोनसे न'खरावहाय आलासिफोर फैयो अब्ला जोंनि ओनसोलाव ब मैथाजों नाजोंखौ माने मैथाजों नाजोंखौ होथार होथारो होननानै बायदिसिना ओंख्रिजों लोगोसे मैथाजों नाजोंआ माने आलासिफोर फैयोबा बियो थाथारो होननानैबो आं मिथियो आरो
औ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनि जि दोरोङारि जा ग्रा ओंख्रि आं जों आ बेनि सायाव सावरायनायखौ दिनै एसेयावनो दोननो हासिगोन नामा
औ नोंगौ नोंथां दोनथ' जासिगोन दे देबिदिबा